हेलौ। हेलौ नोथां।
अ नोंथांनि माथोखौ मोजां खोनायाखै?
अ नोथां आंनि माथोखौ खोनादोंना?
औ नोंथांनि माथोखौ मोजाङै खोनायाखै?
अ नोंथांनि बागै आं एसे सावरायनो गोसो दंमोन नोंथाङा सम दङब्ला सावराय जागोन ना?
अ नोंथां नोंथांआ मा आयदानि सावाय सावरागोन फोरमायदो।
दाउ, अमाखौ जों मोनसे नोंसोरनि ओनसोलाव नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फिनाय जायो आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
ओ जोंनि ओनसोलाव दाउ, अमाखौ बोरमाखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला गिबियावनो दाउखौनो बुंनोसै आङो।
औ नोंथां।
खौबो माबोरै फिसियो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव ओ मोन्थाम जादनि दाउखौ फिसिनायखौ बांसिन नुनो मोनो। जेरै जा जोंनि नखर बा गाव मोनफ्रोमबो नखराव ओ बा बांसिन गावबागाव न खराव लकेल दाउ फिसिनायखौ बांसिनखौनो नुनो मोनो। लोगोसेनो ल केल दाउनि अनगायैबो जोङो जा कयलार एबा बयलारखौ फिसिनायखौ नुयो। नाथाय थेवब्लाबो ओ बयलारखौ जोंनि ओ जोंनिजाय फिसियो अब्लाबो जोबोद खम। बेखौ फार्म बायदि लाखिनानै फिसिनांगौ नालाय बिनि थाखायनो इखौ एसेबां फिसिनाय जाया अब्लाबो जा लकेल दाउ आरो कयलार दाउ बेखौ ओ नआवनो गलाराव दोननानै फिसिनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे ओ दाउ खौ माबोरै फिसियो होनोब्ला गिबियावनो दाउआ दाउ बिमाया बिदै दैनायनि उनाव फायनो नोंथांनो फोरमायनोसै आङो। ओ बिमाया दाउ बिदै दैनानै ओ उनाव दाउ बिदै दैखांनायनि उनाव मास मोनसे ओ बिमाया गावनि बिदैखौ बजबना लानानै खाथाख'आव बिनि उनाव जेब्ला फिसा ओंखारो अब्ला जोङो बेखौ खाथाख'निफ्राय बोखारनानै होनाय जायो। बोखानानै गाहायाव बोख्लायनानै गरालाव दोननाय जायो आरो नोंथां मानोना फिसा गोरलैखौ लोगो लोगो हेगारना होयोब्ला बिसोरो आथिं आथिङा गाङा गोरलै थायो नालाय बिनि थाखाय बिसोरो आथिङाव एबा बिदि मेगनफोराव एसे दुखु मोनो बायनिबाय बिनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ। सप्तासे एबा सप्तानै गाहाम जोङो गरालावनो लाखियो बिनि उनाव जेब्ला जेरै गोरलै मा जायो होनोब्ला माइरंनि जा गोरलै बायफ्लेनाय बिदिनो एंखुर दङ बेखौ जोङो हैयो ओमफ्राय बिदि सप्तानै सप्ताथाम। साम बिदि गलाराव लाखिनानै जेब्ला बिसोरो एसे राफोद जायो अब्ला जों बिसोरखौ ओ हाग्रायाव जानो एम्फौ नागिरना जानो हेगारना होनाय जायो एबा बिमाया फिसाफोरखौ हाग्रायाव लानानै गुमो आरो नोंथां। बे गुमनानै बिमाया जेब्ला। ओ फिसानो आदार नागिरना जाहोनाय समाव मालाबा बिमाया एज्रावनानैसो नागिरनानै जाहोयो नालाय बिदि नागिरनानै जाहोनाय समाव ओ जेब्ला बिसोरो गोबोरखियाव एब्रा एबा हाग्रा लेथ्राफोराव एज्रावनानै फिसानि मेगनाव ओ मैलाया हाबो मैलाया हाबोब्ला फिसानि मेगनाव माब्लाबा आजनाय जानायखौ जों नुनो मोनो आजनाय जायोब्ला बिसोरनि मेगना गोथियो आरो नोंथां। आजनाय जायोब्ला जोङो ओ खाथिनि फाहामसालिनिफ्राय एबा जोङो न'खरावनो मुलि बानायनानै बिसोरनि मेगननो लगायनानै होनाय जायो। न'खरनि मुलिखौ माबोरै बानाय होनोब्ला आं एसेबां मिथिया नाथाय जोङो फाहामसालिनिफ्राय मुलि लाबोनानै बिसोरनो होनायखौबो नुनो मोनो एबा होनाय जायो बिदि होना बिसोरखौ फाहामो आरो नोंथां। बिदिनो ओ। दाउआ बे दाउजों मा मुलाम्फा मोनो होनोब्ला जोङो ओ दाउखौ फिसिब्ला जोङो गावनि ओ नांगौथि गोनांथि जानाय राङारिफोरखौ राङारिखाल आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसे जोङो दाउखौ बेदरारि बायदि महरैबो जानोबो हायो आरो नोंथां। लोगोसे कयलारखौ माबोरै फिसि होनोब्ला बियो न'खरनि लकेल दावनिसे एसे आलादा बियो फिसाखौ गनो रोङा आरो नोंथां। बियो ओ दाउ ख' बिदैखौल' दैनो दोङो दाउ बिमाया नैजिनिफ्राय नैजिबाया लासै बांसिन बिदैखौ दैयो नाथाय दाउ कयलारा बिदि नङा बिसोरो बांसिन दैबायानो थायो ब बिसोरो बुंनो थाङोब्ला मास मोनसेखौनो दैनो नागिरो होनबाबो जेबो गोरोन्थि जाया ओ नाथाय बिसोरो दा गावनि फिसाखौ फिसिनाय जायो लोगोसे आरो अमाखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनोब्ला बेयावनो जों अमा फिसाखौ बायनानै लाबोयो एबा जायनि न'खराव ओ अमा फिसाखौ फालांगि खालामो बे न'खरनिफ्रायबो जों बायनानै लाबोयो बायनानै लाबोनायनि उनाव अमा फिसाखौ जोङो गरालाव एबा ओ मोनसे साफा जागायाव खानानै बिसोर आरो नोंथां बियो औ अ बिसोरबो मा मा जायो होनोब्ला बिसोरो ओ गुन्दै सेर खावनायनि जा अफ्रि थायो ओ खावखांनायनि थायो बे अफ्रिखौ होयो गुन्दैजों लगायनाय एबा जों जानाय ओंखामखौबो होयो। जा मोनो बेखौनो जोङो अमानो होयो आरो नोंथां अमाखौबो ओ बिदिनो फिसिनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसे बोरमाखौ एबा अ माबोरै फिसियो होनोब्ला बोरमा फिसिनायाबो जोंनि ओनसोलाव मोननै जादनि दङ जोंनि ओनसोलाव ओ जो लकेल बोरमा आरो लोगोसे राम बोरमा बेखौ फिसियो जोंनि ओनसोलाव, बे बोरमानिफ्रायबो जोङो नांगौ मैना खिनाखौ बा राङारि आंखालखौ जों सुफुंनो हायो, बोरमा फिसिनानै ओ बोरमाया मा मा जायो होनोब्ला गांसो जोङो दंफांनि बिलाइ लोगोसे जा अमानो होनाय सापर बेफोरखौबो दैजों गलायनानै होयोब्ला बोरमाफोरा मोजां जायो आरो नोंथां राम बोरमानि मुलाम्फाया बांसिन मानोना। बेसाद खाम अ रा ओ लकेल जा न'खराव लानाय बेनिफ्राय राम बोरमानि ओ बेसादा एबा फालांगि खालामनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नोंथां आरो गोबां खिनिखौ नांगौमानि खिनाखौ बेनिफ्रायबो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आरो मोखौबो मोखौआबो जेरै जार्सि मोखौ दङ लकेल मोखौ दङ जार्सि मोखौआ बिदिनो ओ बिसोरखौ बिसोरखौ दुब्लियाव एसेबां हैनाय जाया मानोना जार्सि मोखौआ लकेल मोसौआ जेरै सानदौब्लाबो गांसो जाबाय थायो सानदुंफआवनो बिदि नङा जारसिया जार्सिया जार्सिखौ मोनसे साया जायगायावनो बांसिन दोनबाय थानाय जायो बिसोरनिफ्रायबो गाइखेरनिफ्रायबो जों नांगौ मानिखिनिखौ राङारि आंखालखौ सुफुंनो हायो लोगोसे गाइखेरखौ न'खरावबो लोंनायावबो। साहा लोंनायाव एबा गाइखेर लोंनायाव एबा ओ गुबुन बायदिसिना बाटार बायदिसिना बानायनायावबो जों बाहाय जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव अमा दाउ बोरमाखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अमाखौ दाउ खौ माबोरै फिसिग्रयो बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन। अमा खौ फियो होनोब्ला जोङो। अमाखौ जायबा न'आव फिसा जाहोनानै लाना फै हाथायसिम फाननानै फानना लाना फैयो नङाब्ला जोङो खाथि हानजानि गामियाव अमा फिसा दङ' होनब्लाा जों बिसोर फोरबो बायना लाबोनो हायो। नाथाय जों बांसिनानो जों हाथ हाथायनिफ्राय बायना लाबोनाय जायो। आखायाव गुबुन बायना लायनो थांनायावनो जों अमा फिसाखो अमा फिसाखौ बायना लाना फैनाय जायो। अमा फिसाखौ जोंनो अमा फिसाया मोननै अमायाथ' जो जोला दंना जेनेबा जों बुदि बुन्दा बुङो। बेखौ जोङो बुन्दिखौ लाना फैयोब्लाबो रां फालांगियाव गोबां मोनो आरो बुन्दाखो खौ लाना फैब्लाबो जों गोबां मोनो नाथाय बांसिन न'खराव जोङो बुन्दाखौ फिसिनाय नुयो बुन्दिखौ बारा फिया मानो होनब्ला बुन्दाया थाब देरो। देहाय एसे लब गोबाव लायो देरनायाव। जों बि अमाखौ लाना फैना जोङो मोन अमा फिसाखौ लाना फैनायाव जोङो न'आव सासेबा जोङो लाना फैनानै जोङो बेखौ खायो खानानै न'नि एसे साफा जायगायाव दोङो मानो होनब्ला जोङो बेखौ बारिजाबो खानाय जायो आरो बा गलारफोरावबो खानाय जायो। बांसिन दाना बांसिनानो गलाराव खायो नाथाय जों बारि बालायाव इयनाव खानाय नुयोमोन। बेनि उन आव जोङो अमाखौ जेब्ला जों हाथायनिफ्राय बायना लाना फायना खायो बुन्दाखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला खासि खालामनाय खामो होनना बुङो नाथाय गोबां गोबाङानो खासि खालामो गोबाङानो खामा। अमाखौ जेबोला जों खासि खामो बेखौ बे अमाया सम सम थासान्दिनो गोबां देरो जेनेबा अमा मासे खासि खामो ओ जोङो बोसोरसे बोसोरनै लाखिनाय जायो खासि खामनायखो खामनायखौ जोङो जेनेबा बोसोरसे जायै सिगाङावनो बेखौ थाब देरनाय नुयो अमाखौ जाहोनायखौ होनोब्ला जोङो अमाखौ सम सम जाहोयोब्ला थाबैनो देरो नाथाय नांगौखिनिखौ जाहोब्ला थाबनो देरो नाथाय बेखौ नांगौखिनिखौ होआब्ला थाबनो देरनाय नुनो मोना।
औ नंगौ।
औ।
उम।
अमाया जायो होनब्ला जों अम उफ्रिदो आरो गुन्दैदो होयोब्ला अमाया थाबैनो देखांनाय नुयो नाथाय दानि जुगावथ' फालांगिनि जुग हाबनो नांगौ फैसाफोरखौ बेफाराव बाहायो नङा होमब्ला नोंथां? बेनिखायनो बेयाव बेखौ जाय बा फालांगि खालामो बिसोरखौ सापर जाहोयो नङाब्ला इउरिया जाहोनानै थाबनो देरहानो देरनाय नुयो इउरिया जायोब्ला अमाया नांगौ खिनियाव इउरियाखौ जुदि जाहोयोब्ला अमाया थाबनो देरो। नाथाय बिनि मोदोम जायबा हारा बिसोरो मोजाङै बयलार बायदि जालाङो गोरलैयैनो थायो इउरियाखौ जाहोयोब्ला बेफोरबायदिनो बिजि बायदिसिना होनानै थाबनो देरहोनाय नुनो मोनो। आरो बोरमा आ म' बोरमा आरो दाउ बोरमाखौ जोङो मोननै जाथोननि नुनो मोनो राम बोरमा आरो न'नि लकेल बोरमा।
उम।
खौ जोङो फियोब्ला बिसोरखौ जोङो गांसोखौ हाना लाबोनांगौ नङाब्ला दानि जुगाव मोनसे फोनाय गांसो मोनो बेखौ फोनानै फार्म खालामनानै लाखिनो नांगौ गोनां जायो मानो होनोब्ला राम बोरमाखौ राम बोरमाया दोनदाल होनो दोनदाल होजाया। दोन्दाल होनो मोना होनना बुंनाय जायो आरोना राम बोरमाखौ गुमनाय जायो राम बोरमाखौ। आरो न'नि बोरमाखौ जोङो दोनदाल होयो। होनानै बोरमाखौ फिसियो फिसिनानै बोरमानि गोबां मानसियानो बोरमा गाइखेरखौ लोङा आरो साहा खालामनानै बोरमा गाइखेरखौ लोंनाय हां
औ नोंथां जोंना समाबो जालांबाय बिदिब्ला आयदाखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ गोजोनथों।